हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेल'
औ खोनादों।
औ खोनाबाय दे नोंथां।
उम
औ
ओ आङो दा न'आवनो दं जिरायनानै। नोंलाय?
दङ आंबो।
ओम नोंथाङा ओ दिनैथ दा बेलासियाव थांनाय जासिगोन। खेला दुला ओरैनो खारनाय इदि बारनाय खामहैनो
अ बल गेलेयो नामा नोंथाङा?
आं दा बल गेलेया बल गेलेनाय जाला आं दा बल गेलेनाय जाला।
अ
औ नोंथाङालाय गेलेगोन ना गेलेया?
बलखथ गलेयो गेलेनाया
उम औ
बोथोरा माबादि नोंसिनि थिं दा?
जोंनिथिं दा बोथोरा बिदिनो सानदुं दुंदों जोंनिथिं बोथोरा। सान्दुं गरम फेन नङाबानो था थानो हाला दानि बोथोरा। नोंथाङा दा बेसाङाव फरायगासिनो दं?
फरायनायाथ गैथला दा? जोबथबाय‌ नो होननांसिगोनानो।
उम उम थाङा बेसांसिम फरायखो?
आङो ओरैनो ग्रेजुवेट। दा ओरैनो दंथयो ओरैनो मावो माबाफोर बायदिसिना। नोंथाङा दा फरायगासिनो दं नामा?
आंबो इदिनो फरायनायखौ दोनथबायानो होननांसिगोन आंबो बिदिनो ग्रेजुवेट टु थावजेेन टुइन्टिथ्रि सोयावनो ग्रेजुवेट जाना आंबो दोन्थनाय जाबाय टुइन्टिथ्रियावनो ओं ग्रेजुवेट जादों आंबो बे समनिफ्रायनो आं। एदमिसन लाफिननाय जायासै बेलेगाव।
ओं नोंथाङा गामिनि स्कुलावनो हाबनाय ना ओरैनो प्राइ हस्टेलफ्राव थानानै हाबदोंमोन?
प्राइ- आङो प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जागायदों ओमफाय आङो प्राइभेट स्कुलनिफ्रायनो होनानै ओमफाय माबाखौ हायार सेकेणडारिखौ आङो सरकारियानो होननांगोन दे स सरकारि स्कुलनिफ्राय हायार सेकेणडारि खालामदों ग्रेजुवेटआ ओमफ्राय प्राइभेटनिफ्राय खालामदों आं ग्रेजुवेटखौ प्राइभेटनि हायार सेकेडारिखौ ओमफ्राय सरकारिजोंनो खालामनाय बायदि जादों आरो न'।
बिदिबा नोंथाङा हस्टेल थानानै फरायदोंमोन उन्दैनिफ्राय?
आङो हस्टेल थार जोंना माने न' खाथियाव एसे खाथि टु किल'मिटारसो खाथियावनो स्कुल दं बेहायनो प्राइभेट स्कुल दं आंनि बेनिखायनो हस्टेल थालायनो गोनां जायाखै।
नोंथाङा ओ जेन'बा सोर गाइ गाइद खाला-खालामोमोन दोनलांलाय दोनबाय ना नोंथाङा हारसिं थाङोमोन?
जोंहाथ' ओरैनो। क्लास फर फाइभसिंथ' बयनिबो बिमा बिफाया बिदिनो दोनलांखानांगौ जायो। क्लास फर फाइभनिफ्राय। बिदिनो सिक्स सेभेननिफ्राय बिदा दंमोन आंहा सासे। बिदा दं बे बे दोनलांदों। ओमफाय बिदिनो। नाइन टेन निफ्रायथ' गावनो हान्थिनो हानाय जायो नालाय। आं गावनो दावगाललां मोन आरो आं कलेजसिम स्कुलसिम गावनो थांनो हानाय जादोंमोन आरो नाइन थेनाव। आं हारसिंनो थांग्रा जादोंमोन।
नोंथाङा थाबायनानै। थाङोमोन ना?
आङो साइ- आङो । ओ-बे समावथ' ओ-हाइ स्कुल समावथ' बाइक सालायनो मोननाय एलाव जाया नालाय। आङो साइकेलजों। थांनाय जायोमोन दा थ बेलेक ओं सिगां दानि स्टुडेन्टफोराथ थांङो होमा आंङो बै स समाव साइ साइकेलजों थांनाय जायोमोन नोंथाङालाय मा औ
बाइक सालायनो मोननाय माबायाथ दाबो दं आथार बोसोरनि गाहायना सालायमोना आरो दा सालायो
औ गोबां सुबुंफोरालाय सालायो मोनाबाबो दालाय नोंथांङालाय मारै मोन मारै क्लास मायाव प्राइभेटाव फरायनाय ना सरकारियाव फरायनायमोन माबायदि नोंनि बागै खोन्थादों दे दे नोंथां
औ औ आंनियाथ गामिनि एल पि स्कुल निफ्रायनो जादों सरकारि । बेनिफ्रायनो। प्राइभेटआव हाबनाय जायाखै आं। हाइ स्कुलावनो फरायजोबनाय जादों।
औ औ। औ हाय सेकेन्दारिखौबो न?
औ बे एल फि स्कुलाथ गामियाव जाबाय। आरो एम इ आबो। गामियावनो। बेनिफ्राय हाइ स्कुला। गुबुन जायगायाव एसे गोजानानै थांनांगौमोन आरो। साइकेलजों हान्थियोमोन बे।
औ।
गोदो लामाफ्राबो थिग नंङामोन जोंनिया।
औ।
औ नोंथाङालाय? दा इयुनाव फिउसाराव मा खालामनानै फिउसाराव जौगालांनो सानदों?
फिउचार फ्लेनिंआथ गोबां दं नोंथां ओम।
औ।
बबेया जाफुङो बेखौथ बुंनो हाला। प्लेनिंखौथ खालामगोन जाहाथे। ओ माबा गाव आथिङाव गसंनो हायो बेखौ नाजागासिनो दं।
औ नोंथाङा गोदोहाय उन्दै समाव मा सिमां नुयोमोन फिउसाराव मा जानायनि सिमां नुयोमोन इयुनाव मा? जानायनि सिमां नुयोमोन नोंथाङा?
फरायनाय समाव ना?
औ ओन्दै स समावथ' बयनाबो सिमां थायो नाल
औ औ फिउचार सिमांआथ' आंना। खुनु साख्रि माबा मोनसे साख्रि मावनायनि सिमां दंमोन। उन्दै समावहाय दा। फैयै फैयै फैनानै नै साख्रिया माबायदि बेखौबो लाबानोथ' मोना जायबाय ना।
औ नों नोंथाङा नोंथाङा मा साख्रि? ख्रिखौ मावनो गोसोमोन आरो मा साख्रिखौ नायनानै मावनो गोसो जायो?
साख्रियाथ' आंहा इसेबां माने माबाबो गैया साख्रिनि जिखुनु साख्रि सरखारि जबानो जायो आंनि थाखाय खुनु माबा
अ औ औ नोंथाङा दालाय न'आव थानानै मा दैलि लाइफ दैलि सामफ्रामबो समखौ मा खालामनानै ओगारहरो?
न'आवथ' आङो जेनेबा नै फिउसारनि थाखाय दा बिफां गायनाय सम दैज्लां बोथोर। बिदिनो बिफां गायनाय बिफां जथ्न' खालामनाय बेफ्राव नांथाबनानै दं आं दाव
आबादनि बागै आबादनि बागै फंनैसो बुंसै ना नोंथां
औ।
आरो नों नोंथाङा गयनि आबादनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
गय
गयखौ मा रोखोमै गाय
सरासनस्रा ओरैनो गयखौथ' बयबो गायो बयनिबो न'खर न'खर एसेबाबबो थायो गया। दा बेनि गेजेराव गयखौ उम गय बागान बुरजा खालामनो हायोब्ला रांखान्थियाव नोंहा जौगानाय फैगोन। बोसोरै बोसोरै रांखान्थि फैगोन। बे गयआ दाम आरो दा
औ।
बुरजा बागान हा थायोब्ला गायनो हायो सुबिदा गैया गोबां दं।
साहा आबाद दं। बैहाबो जायहा हा साहा ओरै नोङो आबादाव लेबाराबो बयबो थांनानै थाबाय। मालिकआबो थांबाय। सानफ्रामबो दाथ' गोबां बिलाइ खानानै फैसा मोनो। जेन'बा जाय आबाद बिगोमा बेबो फानहरनानै फैसा मोनो। गय ल' बेबो दं आरो रबारट आबादनिफ्रायबो, गोबां रां आरजिनो हायो बागान गायनानै।
नोंथाङा फिउसाराव बिदि माबा मोनसे गायफुंनानै फैसा थाखा आरजिनो हानाय आरजिनो गोसो दं नामा नोंथां?
दं दंनायाथ' आङो गय आबारखौनो गायगासिनो दं दा। गयखौनो माबायदि जायो उनाव मोनथिसिगोन आरो फिथाइखौ बेसिबां मोनहैयो। दाथ' गय आबाराव नांथाबना दं आं।
गय आबाद गायबाथ' गोबां जथ्न' लानांगौ जायो खोमा ना नोंथां? गय गायबा ओरै हाग्रा साफ फा खालामनाय बा फिसा समाव हासार होलांनाय बेफोरबायदि गोबां रोखो खोमनि खामानि थायोना गय बागान खालामनायावबो ओरै हासार होनांगौ खोमा। गय गायनां गौ खोमा गय गायनायाव बिदिनो हाग्रा साफा खालामबाय थानांगौ। जत न' खालामबाय थानांगौ ना नोंथां नोंथां ओ नों
मोजां आदर खालामब्लासो, मोजां फिथाइ मोनगोन। मोजां आबाद जागोन। गासिबो जिनिसानो नोङो, जिखुनु बिफां गाया मानो जथ्न' लाब्लासो बिफाङा मोजां जागोन आरो।
नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनानै साक्सेस जाफेरबायना नोंथां?
दासिमबोथ' इसिबां मानि आबादजों माबा जायाखै। दा ओरैनो न'आव जानो थांनि आबादा मा होनना बुङोब्ला? जानाय जेन'बा मैगं जोगोनार खुमब्रा आ फोरला दाबुद ओ सबाय बिमा बेफोरखौ खालामो आरो। जानायनिखौ नआवनो दिहुन्नाय जायो। आरो बान्लु बाजारावबो जेखौ मोनला बेखौ बाजाराव बायनाय जायो।
औ जासिगोन खोमा नोंथां।
दे
औ दे।